हेल'
हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादों ना? अ दे होमबा जोंहा दिनै बे बर' हारिनि हारिमुनि सायावनो एसे सावरायसैनाय नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां मोजां मोजाङानो।
अब्ला नोंनो एसे जागायजेन ग्रोदोन नथां हारिमु जायखौ नो
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ।
जोंथ' हारिमु होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ।
औ औ।
दा मोनसे हारिया थांना थानो नांगौब्लाथ' हारिमुनि गोनांथि जायो। दा हारिमुवानो हारिनि सिनायथि सुबुंनि सिनायथि। जोङो गावखौ सुबुं माहारि हिसाबै सिनायथिनोब्ला जोंहा मोनसे राव थानांगौ जायो।
औ नंगौ थारैनो।
गाननाय जोमनाय थानांगौ जायो दा जोंनि बर' हारिमुवाथ' एबा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै जों थांनानै थाबोदोंनोंथां
नोंगौ
दा गोदोनि जारिमिनखौ जों नाहरोब्ला एबा दानि समनिखौ जों नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां
उम थारैनो नांगौ
दा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय जोंनि राव गोब सोलायबोबाय दा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि खालाम अब्ला जों हारिखौ जोंनि हारिमुखौ गोजौसिनोलांनो हाबावगोन ना
उम
सिखनो हागोन ना
जोबोद मोजां जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै आयदा रावलायनो फैदों आं जोबोद गोजोनदों नोंथां दा जोंनो नोंथां सोंनाय बायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै बा जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो फोथांना ला नि थाखाय जों मा मोनसे
राव राय्लायनाय राव हारिमु गाननाय जोमनाय गासिबो दंखजोबो जोंनि जोंनि हारिया माने जों
औ औ नोंथां औ
मा हारि
औ
सापस बुंनो हादों मा जोंनावहाय मा हारिमुआवहाय दङ ओ जोंना गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाया दङ जोंना हिनजावफोरा गानो मा दख'ना गानो जोमग्रा गानो आरो मा जोमब्रा जोमो हौवाफोरा बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय गामसा गानो ओ आर'नाइ दङ। आरो बेनि अनगायै जोंहा मा आ दामनाय देनायनि बेलायाव दङ जोंहा मा ओ खाम दङ, सेरजा दङ, सिफुं दङ, ज'था दङ, थरखा दङ दिनो दङ आरोखि ना जोबनो गैयै जोंनि हारिमुआव। दा जोंनि बे बर' हारिमुनि गेजेरावबो मा ओ माखासे मिउजिक आरथिसफोर ओंखारबाय जे। लो गावखौहाय मा उम मुलुगावहाय सिनायथि होनो हानाय बायदि गोहो जाबाय जोंनि हारियाबो। दा जोंनि हारिखौ जों फो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनोब्ला मा नोंथां जों गिबियावनो जोङो गाव गावनि रावफोरखौ रालायजनो रोंनांगोन। आरो जोंनि मा सोलोंथाइ ओ बर'नि सोलोंथाइ होनो जायखौ जोङो फरायनाय बेखौना जों बर' मिडियामाव फरायनांगोन। आरो जोङो गामस ख'ना गाननानै गावबा गावनि हारिमुनि इ गानग्रा जोमग्राखौ गाननानै जोङो ओंखारनांगोन जि दानो सोलोंनांगोन। ओ आरो मा गान दा जोंनि बर' हारिमुनि माखासे ओंखारनाय ओ खाम, ज'था, सिफुंफोरनि देंखोखौ जोङो खोनासंनांगोन बा जोङो सोलोंनांगोन दामनाय देनायफोरखौ अब्ला मा जोंनि हारिमुवा थांना थागोन। बांसिन नुयो आथिखालाव नोंथां। बांसिन जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिग्राया ओ बा लाखियो दासिमबो होननानै बुङोब्ला गामियारियाव नुयो नोंथां। गामियारियाव औ गामियारियाव होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिया मा गामि बेयाव बांसिन गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोनाय‌। आरो मा बेफोरखौ दाबो मा गामियाव थाङोब्ला नोङो गुबुन हारिनि राव रायज्लायनाय नुवा। बेवहाय जोङो गामसा गान्नाय नुयो। दख'ना गान्नाय नुयो, माने जों बे गावखौ सिनायथि होनो हायो ना। आं बर' बा बियो जों बर' होननानै जों बिनि थाखाय जोङो सिनायथि मोनो मानो होननानै बुङोब्ला हारिमु बा जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङो मा सिनायलायो राव गावनि बिदिनो रावज्लायलायनायावहाय बाथ्रा रायनायाव जोङो। नायलायो थिग बिदिनो मा बेफोरखौ बांसिन नुयो मा गामियारियाव आरो बुंनो थाङोब्ला गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा बर' हारिनि हारिमुखौ बा बर' हारिनि कालसारखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दं। आरो लाखिबाय थागोन। आरो टाउननि बेलायाव होनोब्ला नोंथां जाय होनो जोंखौ बर' ओ बर' बे मा ओ बियो ओरैबायदियाव जायो। ओ बिसोर बांसिन माबायानो माबाया आरोखि ना बांद्राय सिनायाबाबो नोंगौ माबा है बर' हारिनि मानसिफ्राबो बिसोरो रालाया। मानि दख'ना गाना साफ सम नालाय। ओ हिनजावफ्रा दख'ना गाना हौवाफोरा गामसा गाना माने बर' टाइटेलाल' बर' मा बिसोरो बर' राजलाया। आरो बर'नि खाम, ज'था दामनाय फि बिफोरखौ बिसोरो नांस'आ बिनि थाखाय मा टाउनाव था माखासे सहराव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मा बे जोंनि बर'नि हारिमु दान्नाय जोमनाय दामनाय देनाया मा बिसोरनि थाखाय गोमालांनो हमगोन माने बिदि थायोब्ला गोमालांगोन। खिन्थु बिसोरबो माखासे सुबुंफोरा मा टाउनाव थाग्राफोराबो ओ माबा इदि ओ बर' जानानै बर'नि हारिमुखौ बि ओ दासिमबो फोथांना लाखियो। नोंगौ थारैनो माने आङो एसे फाराग नुनो मोन्दों आरोखि। बांसिनाव माने ओ फारस सेनाव बुङोब्ला ओरै सेभेन्टि पारसेन्टानो मा गामि गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा फोथांना लाखियो। मानि माबाया नास'या आरो टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा थामजि पारसेन्ट बा थार्टि पारसेन्टआ फोथांना लाखियो। इसोरनो गामियाव थानायखौ बांसिन नुनो मोनो दिडिफारेन्सखौ नायोब्ला नोंथां अब्ला नोंथां - अब्ला नोंथांनि जायगायावहाय बर' हारिमुनि सोमोन्दै बर' हारिमुनि बिदिनो मोसानाय दामनाय देनायफोरखौ बा नों मा मिथियो बा बर'नि हारि बर'नि हारिमुआव थानाय बर'फोरनि मोसानाय माखासे मिउजिकफोरा मा मा बेखौ एसे फोरमायदो आरो नोंथाङा थारैनो माब्लाबा जोंनि बर' हारिमुनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ दामफेरबाय ना नोंथां बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथां दे-
थारैनो नोंथां गोजोननाय थाबाय आंखौ बुं सुबिदानि थाखाय ओ औ नोंथां। आंबो एसे दामदों गोदो जोंबोथ' गामियावनो देरनाय नालाय। द जोंनि बर'नि खाम सिफुं जथा।
बेखौ बोथोरजों लोगोसे जेरै बैसागु बोथोरफोराव बा माब्लाबा सोरनिबा जुलि जानायाव बेफोराव सम सम दामबोदों आरो दा नोंथांनि सोंनाया नैबे ओ जों बर'नि जोंनि ओनसोलाव माबायदि होननाया जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां जों बर' ओनसोलनि नालाय जोंनि फ्राय सोरगिदिंव बर'फोरानो गोजा आरो जोङो जोंनि बर' बर' हिसाबै जों बर' जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय राव हारिमु बेखौ लानानै जों थांनानै थाबोन नोंथां फारसेथिं नाय नां दानि बुंनाया जे बांसिनानो गामियारिनिफोरासो बर'नि हारिखौ फोथां लाखिदों बे थारैनो सैथो बाथ्रा नोंथां बेयाव जौसे जि खोन्दो नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो खारन गुबुन ओनसोलाव थानाय जेरै टाउनाव थानाय सुबुंफोरा गावसोरखौनो गावसोरखौनो होननानै बुङा जोङो
उ
एसे सोलोंथाइ मोननायनि उनावहाय गुबुननि रावखौ बजोबना लानाय गुबुननि गाननाय जोमनायखौ मोजां नुनानै बेखौ गावनि होनना बोजबना लानाय। बे थारैनो सोहोरनि ओनसोलाव एबा टाउन ओनसोलाव बे जाबाय दङ। आरो बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिमुवा फैबाय थानाय थामजि बोसोर ब्रैजि बोसोरनि उनावहाय जों गावखौनो बर' होननानै सिनायथि लानोबो लानो हानायनि सुबिदा मोनाबो जानो हायो मोन नङ जानो हागौ
उओम
खारन जेरैबायदि जोङो दानि समाव सोलिबाय दङ गुबुननि गान्नाय जोमनायखौ मोजां मोननाय जानायखौ मोजां मोननाय गुबुन गाव बाहायनो मोजां मोनो जों गावखौनो नेवसिनानै गुबुनखौ जोंनि न'आव जुदि जागााहयोब्ला फैबाय थानाय समाव निसय जोङो खौनो बर' होनना सिनायथि लानोबो हानाय नङा जानो हागौ
नोंगौ नोंथां थारैनो
जोंनि दानि समावहाय जोङो गथ'फोरखौ गावनि बर' बिजोङाव होआलासिनो गुबुन रावजों फरायहोनाय उन्दैनिफ्रायनो गुबुन रावनि जारिमिनखौ फरायहोनाय बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै बिथांमोनहा मिथिया। दा बे जायफोर गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो गुबुननि रावजों फोरों फरायबोबाय गुबुननि रावखौ जारिमिनखौ सोलोंबोबाय। दा बिथांमोना मा जोंनि बर'नि सोमोन्दै सोलोंगोन। एबा उनाव बिथांमोनहा बर'नि थाखाय मा खामानि मावगोन? बेखौबो जों एसे सानो नुहुरो आरो दानि समावहाय।
नोंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
नोंथाङा बिनि सोन्दै मा बुंङो नोंथां?
अब्ला नंगौ नोंथां।
बि
दा नोंथांनि सोंनाया सैथो माने जों बेखौ बुजिनांगोनबो बा जोङो बेखौहाय माखासे ओ बुजियै माखासे बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ मा ओ गिबियावनो जोङो गाव गाव गावारि बा गामिनि सुबुंफोर बायदि जोङो बर' मिेडियामाव फरायनांगोन गावनि राव राजायज्लायनो जों सोलोंनांगोन गावनि रावखौ जोङो बावगारनो मोननाय नङा। गिबियावनो जोंनि राव राव माने जोंखौ बाथ्रा रायज्लाया बर'नि बिमा राव बिनिखौ जोङो बावगारनायनि नेवसिनो मोननाय नङा आरो जोंनि फरायनाय जेरेखम बर'नि फरायनाय दंखायो जोंहा बेखौ फरायनांगोन। आरो जेब्ला थां ओ जोङो आउटआव थाङो। अब्ला जोङो बावगारनो नागिरो दा जों बेखौ बावगारनााङा आरोखि नोंथां आरो जोंनि बर'नि माखासे दामजुफोर दङ। जेरखम जोङो खाम सिफुं जथा बेफोरनि सोलायै जोङो बांसिन सुबुंफोरा मा गिटार बा गोबां गोबां म गुब हादरनिफ्राय फैनाय दामजु मिउजिकफोर बेखौसो जों बाहायनाय बा खोनासंनाय नुनो मोनसै दा बेफोरखौ बाहायबाबो मानि बेफोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुनि दामनाय देनायखौ सोलोंलांनांगोन गाननाय जोमनाय खौ जोंना बर'ना माखासे नियमफोर दङ बे बेफोरखौ जोङो सोलोंलांनांगोन। दा बेफोरखौ सोलोंलांब्लासो जोंनि हारिया बा जोंनि हारिमुवा इयुनावहाय मा थांनानै थालांबाय थागोन नोंथां दा अब्ला बेखौ जोङो माखासे मिथियै सुबुंफोरखौ मिथिहोनाया जोंनि जा मिथियो जों माबा जों जा बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथियो बेखौ जों फोरोंलांनांगोन बे जोंनि बिबान। आरो जोंबो मा माखासे गोरों सुबुंफोरनिफ्राय सोलोंना लानांगोन बे जोंनि मा ओ मावनांगौ बिबा नोंथां दा जोंहा बाथ्राया रायज्लायबावथ' जोबखाया नोंथां जोंहा समनि आंखाल नै जोंना समा जाना फैबाय नोंथां। दा नोंथांजों माखासे हारिमुनि आयदानि सायाव सावरायनो मोननानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। आरो जोङो उननि आयदायावहाय मोजां बिदिनो सावरायलायनो मोनफिनगोन बा जोङो बिदिनो रायलायनो मोनफिगोन होननानै आङो आसा खालामबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां अब्ला जों दोनथ' लानोसै नामा नोंथां।
औ दे दे नोंथां दे दे।